औ नोंथां खोनादों ना? अ' नोंथाङा दा सान्दि मा खालामबाय दङ?
अ' उम गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां। ओ अ' अ' आं ओं दा बर्थमान बिदिनोसै एसे खामानियाव मुखुब जागासिनो।
अ' थिगानो दं। ओ बिदिनो ओ नोंथाङा ओंखामफोर जाबाय नामा?
अ' अ' फुंनि आहारखौ जाखांबाय एसे बावबाय जानायालाय।
ओ मा ओंख्रि जाखो?
अ' ओ बिदिनो ओ ना गोरान बाथोनजों फुंनि जिहेथु ना गोरान बाथोन बेनिफ्राय जोंना ओ बुट बुद सोमनाय गोथां। बिजों ओ ओ बिजों नोंथाङालाय?
आंबो फुंनिखौ जाखांबाय। ओ बिदिनो औ फुंनि जानो गोनांखौ जाना लाबाय। बिदिनो ओमफ्राय दा जोंनि खाथियावहाय मा माने एसे बेरायनो फैदों आरो जायगा नायनाय हिसाबै।
अ' अ' अ'
औ औ दा गुबै जाहोना जाबाय नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय। नोंथांजों माने मोननैसो आयदानि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा सम होनो हागोन हाया?
आथसा सा‌ हागोन हाग
आ औ ओ बिदिनो नोंथांनाव बिदिब्ला आङो सोंनोसै जे माने जोंनि बर' हारि नङा होमबा? ओ‌ बर' हारिनि गेजेराव आंगो हारिमु दं उम हारिमु होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोथिखायो?
औ औ औ औ
ओ जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय ओ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो दोङो नङा होमबा? उम बेनि गेजेराव नोंथांनाव आङो बर' हारिनि ओ मोननैसो ओंख्रि ओंख्रिफोर जेरै अनदला खारै बा सबाय‌ ओंख्रि सबायजों साम' बेफोरबायदि नारजि ओंख्रि बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो।
उम उम उम
दा नोंथाङा सबाइ आरो साम' ओंख्रि होनना बुंङोबा मिथिखायो नङा होमबा?
औ औ औ
बे ओंख्रिखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनबा फोरमायबानो जाबाय।
अ गिबियावनो आं नोंथां नोंथांखौ माने साबायखर बुंनो सानगोन मानोना नों थाङा मोजां टपिकखौनो लादों आरो लोगोसे आं सु संनाय खावनायफोराव एसे गोसो होयो।
औ जोबोद मोजां।
जानाबो मोजां मोनो। ओ गिबियावनो आं खारै मैगंफोरखो आं बाराद्राय नाजावना लायो। आ आं गोबां मोजां मोनो माने खारै मैगंखौ आंनि माने बियो फेभारेट मा बुंगोन बेखौ? बर'जों माने असे मोजां मोननाय एकदम असे आरो गिबियावनो आं नोंथाङा मा सोंदोंमोन साम'जों सबाइ औ मियाल'सो जाखांबाय बे ओंख्रिखौ
जोबोद मोजां
औ संनायालाय आङो संदोंमोन
औ औ
आंनि आइदिया मथे आं गावनि आं जेरै सङो बेखौ बुंनोसै
औ दे बुं उम
अ अ गिबियावनो जों साम'खौ लाबोबाय हा हाथाय एबा बाजार एबा दैमा हाखरफोरनिफ्राय लाबोनानै बेखौ सोमना दोननाय जायो माने सोमना दोननाय जायो आरो बेयाव सोमना दोननानै बेयाव ओइ निम्बु गारजि गोखै बेसाद अ बिदि गोख जिखुन जाया गोखै बेसाद होना दोननाय जायो माने बे गोखै मैगं एबा बायदि बायदि आरो गोखै जाबानो जाबाय आरो माने बे साम' आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ गोखैखौमानो होनाय जादों एसेब्लाबो
औ मिन्थियो मिन्थियो बेयाव मैलाफोर थायो नालाय
मैलाफोरा दानगारनो थाखाय बेखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय सानसे गाहाम बेखौ सोमना दोनखांना थिखांबाय
औ
थिखांनानै बेखौ सुनाय जाबाय एसे मोजाङैनो
औ
जेनेबा हुब्लि हुब्लि एसे गाव मोजां मोननाय बायदि सुखु माने सुखुनायाव लासे एसे मैलाखौ बोखारनाय जाहैबाय आरो साम'खौ बेनिफ्राय बिखौ बयल रुनाय जाहैबाय दै गुदुङाव अ दै गुदुं रुनाय जाहैबाय रुखांनानै खायसेया रुवालासिनोबो बिनि खिथुखौ एबा उननि उननि जेरैबा एसे जंफार जंफार साइदखौ बेखौ दान हा दानो एबा बेखौ एसे साइद खालामना दोनो आरो
औ
जानगारथाबना दोनो ओमफ्राय खायसे आरो रुखांनाबो बानायो आं मिथि फैनाय बायदि आरो आमफाय बिखौ जोङो ओ सामुखौ खायसे आरो बिनि जिहेथु मोदोम मोदोम माने बिनि जिहेथु फ्रेम सानिया एसे ग्लास बायदि नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
अ अ बेखौ खायसेया सब्ल'ना जानो माने मेन कारना जाहैबाय साम'खौ सब्ल'नायनि सब्ल'ना जानायनिसोबां मजायानो मजायानो गैया माने अ नांङो खिन्थु बिनि गेजेरजोंनो खायसेया मोजां मोना बिदि माबाखौ मेथदखौ एबा आयदाखौ नंगौ न थांनांगौ। बिदिनो बेखौ खायसेया मोजां मोननिया बिजिफोरजों बिनि बेदरखौ सिंनि दिहुननानै एवो खायसेया नाथाय बिदियैनो खिथुखौल' दाननानै बिखौ माने एसे मोजाङै साफा खामखांनानै बेखौ एसे थावजों एवफ्रामना लाबाय जिहेथु खारैबाबो डाइरेक्ट खारैबाबो एसे मोदोमनाय फैया आरो
अ
जोंनिया थावख थावजों एसे एवफ्रामना लायोबा मोदोमनाया मोनसे फैयो। बे फार्स्टावनो बेखौ एवफ्रामना लाबाय हा खालामनानै बेखौ एसे एवफ्रामनाय मोजां गाव गावनि हिसाबखौ लानानै एबा गावनि जखाखौ लानानै एवफ्रामनायखौ
जमनि जब
मोनसे आइजेंाव दोननाय जाहैबाय दोननानै बेखौ ओमफ्राय नेक्स्टबार एबारनि एबार आरो फैसिगोन एबार नेक्स्ट आयदाया फैसिगोन माने सबाया
औ औ सबबाय
सबाइखौ सबाइखौ बरियाानो थाव साव होआलासिनो बरिया रुना लाबाय माने दै गुदुं इसे रुइ ओमफ्राय रुइनाय बायदि मोनबा बेयाव खारैखौ होबाय होबाय आरो माने आरो गिबियावनो खारैया गोबाबना एसे दैब्रु बेखौ गावनो सोलना नायनांगोन आरो। साखिना नायनांगोन औ ओमफ्राय गावनि अनुजायै जाय जेरै मोजां मोनो खायसेया बाबनायखौ मोजां मोनो। खायसेयाबा बेखौ मोजां मोनो। बि बिदिनो माने खारैखौ होनाय जाहैबाय आरो सबाइ ओंख्रियाव
औ
ओमफ्राय जेब्ला बियो एसे रुइनाय बायदि मोनबाय ग्लब ग्लब ग्लब गोदौबाय हा
औ
गोदौनाय लोगो लोगो बेयाव ओइ बे मा होनोखौ सागं पाक्रास बेजों माने एग्लुंना होनाय जाहैबाय आरो अ बेखौ एग्लुंना होनाय जाबाय आरो सागं एबा पाग्रा सिथों एग्लुंना होनाय लोगो लोगो जेब्ला सबाइ ओंख्रिया गेब्लेजोबगोन।
औ
होमबानिया जों बै साम'खौ बे साम'खौ जोङो
औ
बैयाव होनाय जाहैबाय आरो ग्लब ग्लब गोदौबाय थानायाव
नोंथाङाथ' जोबोद खोथा बुंबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद मोजां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बेखिनिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय दा आं ओरैनो फंनैसो बुंनि जोबनायाव
अ बुंलाय बुंलाय नोंथां बुं
जोङो जिथु बर'नि ओंख्रि अनदला खारि बेनि सोमोन्दै एसे बुंनि आरो सम थानायावनो अनदलाहारि होनना बुङोबा जों गिबियावनो अनदला हारि बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांगोन आरो
नंगौ नोंथां
माइरंखौथ' नोंथाङा मिथिखायो गासैबो जाखायो ओंखाम महरै बेखौ बे माइरंखौहाय जोङो खि बा बिदिनो उवालफोराव माने देनानैहाय माने गुन्दै खालामनाय जायो आरो
ह उम उम
बे गुन्दै बाहागोखौ जोङो लाबोनानै मोजां आइजेंफोराव दोननांगो बिदिनो जोङो दैखौ माने सारायाव फुदुंनांगौ आरो
फुदुंनानै बे दैया जेब्ला माने गुदुं जागोन गोदौ गोदौनाय बायदि जागोन अब्ला बे गुन्दै जिथु माइरंनि बाहागो बे बाहागोखौ होनाय जायो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो औ आं बेखिनिखौ मिथियो बेखायनो आं बुंनो आरो ओमफ्राय बेवहाय माने खारै खारैखौ होनाय जायो उनावहाय गोदौबाथाय खारैखौ होनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय बे माने लासैनो माने अनदला खारि मैगंनि महर लायो ओमफ्राय बेवहाय जोङो। गोथाव जानायनि थाखाय बिदिनो गंगार दुन्दियाफोर होजायो आरो ओमफ्राय बिदिनो न'नि फिसिनाय दाउ बे दाउफोरनि बेदर बेदरखौ होजायो आरो बेदरखौ ओरैनो गोथाङै होआ एवफ्राबना लाग्रो हरनाय जायो गिबियावनो एवखारनाय एवफ्रान्नाय बेदरखौहाय होनाय जायो आरो बिदिनो आरो दाउनि अनगा जोङो अमा बेदर जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद मोजां बेदर नङा होमबा एंगारनो हायो बे अमा बेदरखौबो जोङो एवफ्रानना लानानै बे इ अनदला खारै मैगङावहाय गारना होजायो आरो ओमफ्राय बिदिनो नाफोरखौबो होजायो बेदरनि अनगा जोङो नाबो होना जानो हायो। आरो खायसेया नाबो होआ बेदरबो होआ बिदिनो हाग्रानिफ्राय मोननाय बिलाइ मैगं जेरैबायदि लाइ लाफा बेफोरखौबो होनानै माने गोथाव खालामनायखौ नुनाय मोनो आरो थावनाय खालामो। ओमफ्राय गंगार दुन्दियाफोरखौ होयोब्ला मोदोमो। बेबादिहाय माने अनदला खारिखौ बानायनाय जायो आरो जानो हागौ नोंथाङा मिथिखागौ नोंथाङाबो मोनजाबाय जानांगौ
नम्बरा मोनजाबाय मोनजाबाय नोंथां।
बिदिनो माने आरो अनदला ओंख्रियाथ' थांबाय जोंनि बर' हारिनि एंगारनो हायि मोनसे मैगं नङा होमबा इयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नारजि ओंख्रि दा नारज नारजि नारजिखौ जों बोरै बानायो होनना बुंुङ्ला नारजयाथ' मोननै बाहागोनि थायो मोननै रोखोमनि जायो जोङो नारजिखौो जोङो मारै मोनो होनना बुङोब्ला जोङो जेरैबायदिहाय माने मैगं थुलि
अ अ
निखौ जोङो गिबियावनो मोसौजों हालेवनानै बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै बा खदालफोरजों जावफ्लेनानै बे गुन्दै जानाय हा बाहागोआव जोङो बायनानै मोननाय जिथु फाथो बेगर होनना बुङो बेखौ फोनाय जायो आरो बेखौ फोनानै बेवहाय माने फिसा फिसा लाइफां महरै नुजाबोयो फाथोआ ओमफ्राय बे फाथआ एसे जौबाथाय माने बियो
औ
फाथो जाबाय आरो बे फाथो बिलाइखौहाय जोङो एवनानै जायो आरो गोथाङैनो आ लाबोनानै एवनानै जायो आरो बे फाथोनि जिथु बिलाइ बे बिलाइखौनो जोङो फोरानोब्ला बेयो नारजि जायो आरो
न थांांगौांगा
औ बे नारजिखौनो जोङो गोबां रोखोमै बानायना जानो हायो बिदिनो गोबांखौनो अमा बिबुजों जानाय नुयो बा ना गोरानफोरजों जानाय नुयो ओ बिदिनो ओ अमा बेदरजों जानायखौ नुयो आरो
औ
जियानो जा नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय नोंथांजों सावरायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनदों समाबो जाबाय औ उननि समाव खाबु मोनोब्लाथाय जोङो सावरायबावगोन गोजोन्नाय थाबाय
अ जागोन नोंथां जागोनां दे